हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां औ गोजोन फुंबिलिनि ओ गोजोननाय जासि
औ औ गोजोन बेलासे समनि गोजोननाय नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय आंनिफ्राय
अ ओ बे समाव ओ नोंथाङा ओ फ्रियाव दंथ'यो नामा नोंथां
आं बे समाव दा फ्रियालाय दङ सान्दुं गोसानि जिरायना दं ओंखाम जानो लादोंमोन दा जाथ'वाखै आरो बिब्दिबा नोंथाङा बिब्दिबा नोंथाङा मा खालाम औ सानजु दुनि मोनबाय सोरबा सोरबा जाबाय सोरबा सोरबा जायाखै गरमनिनो। बिदिनो सासे सासे जायो आरो ।
औ ओ जोङो दायो ओ मिथिंगानि सायाव फरायगोन नोंथां।
बिलो उम। रायज्लायजागोन।
गिबियावनो ओ नोंथाङा ओ मिथिंगानि सायाव ओ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ए। मिथिंगा होननानै बुङो ब्ला सनस्रायजों बुहुम बिखानि सायाव नुनाय गासैबो जाय ए मुवा बेसादफोरा मिथिंगानिफ्राय सोरजिजानाय मिथिंगाजों सोरजिनाय बेफोर गासिखौबो मानि मिथिंगा होननानै बुङो।
औ। लाइफां, अन्थाइ बारि, दै, अखा ओखा, सानदुं बेफोर गासैबो माने गोजौ गाहाय दैमा दैसा मिथिंगानि मोनसे बाहागो आरो बेफोरो। दा बिदिनो बिब्दिनो मिथिंगानिनो दिनै जेनेबा बोथोरा दिनै जोंनिथिंगारि जोंनि लागोथिं। ओ सान्दुङा गोसा, बार खोलो खोलो बारदों। गय बिफांफोरा गय बिफांफोरा बायदिमलाय सिदिमलाय बायहां बायहां दपदों माने। बारजों मोसाफानाय होनना बुङो बेखौ। ओरैनो बा थ्रा फावआवहाय बायदेमलाय सिदेमलाय बिफाङा बारनि बारनायजों मोसाफादों होननानै बुङो। बाथ्रा फावआव आ जै आजौमोना। बेबायदिनो जादों आरो दा थिंफोरा जादों न'फोरा हवा सोदों बारा बारदों दिनै जोबोर बारदों जोंनिथिंजाय माबा दासो बैसागो बायदि बारदों जोंनिथिंजाय।
दानि बावैसो जा गोसा बार बारनानै थांबाय बिब्दिनो मिथिंगानि दिनैनि थासारि आबहावानि थासारिया दिनै बेबाय दि आरो जोंनि लाोआवहा। दा नोंथाङाबो एसे बुंदो। नोंथांनि लागोथिंगालि माबायदि सोलिदों? थासारिया?
औ आं जोंनि मिथिंगानि सायाव ससे फोरमायगोन आं नोंथां जायखिया।
ओ जोंनि औ मिथिंगायाव ओ सा फ्रय ओ दैमा दैसा, हाजो हाला, ओ बिलो बिलोमा, बिफां लाइफां ओ जों बुंफबनाय आरो नोंथां।
उम।
ओ आसामा ओ मिथिंगायारि नुथायावल' समायना नङा। ओ सानस'हायि मिथिंगानि मुवाजों आबुं जानानै दं आरो।
औ
ओ सानजा एबा सा सानजा भारतनि मिथिंगायारिनि ओ मा बुंगोन बेखौ रा रानिया आसामा माने होनजागोन नोंथां ओ मिथिंगानि ओ गुवार बिखायाव थानाय माखासे जिब जुनारफोरा जादों ओ मै मोसा मै गिदिर सियाल सैमा बा बेफोरो आरो। ओ न'आव फिसिग्रा जुनारफोर जेरै अमा बोरमा मोसौ मैसो बायदि बायदि। ओ जोंहा आसामनि बिखायाव ओ माखासे सानथ्रुहायि बेसेन गोसाफोर दंफांफोर दं आरो ओ बेफोरो जाबाय साल सनालु गाम्बारि सिगुन थिथासप खोदोम अदाल बायदि बायदि दसोगारो आरो ओ बेफोरजों जोङो न' लुना न' लुनो हायो ओ दंफांनि अन लुग्रा आइजें सारफिला आरो दालां लुनाय हाबाफोर बाहायो आरो।
औ
आरो बेफोर बिफांफोरनिफ्राय जोङो आइजें आयला ओ आइजें आइला बानायनानै ओ फाननानै जोङो रांबो खामायनो हायो आरो नोंथां।
औ
नों आरो बुंनो हाबावो ओ सोमलि दंफांजों जोंहा सलाय खाथि बानाय होनना मिथियो। औवाजों लेखा बिलाइ बहि दिहुननायाव औवाफोरा गोबां मदद जायो।
उम
दा जोंहा मिथिंगायाव ओ गोबां ओ दाउफोर दङ आरो ओ बेनि गेजेराव दाउराय दाउमासार बाथ' दाउ धनेस दाउमैना दाउथु दावदिग्ला दाउ दाउ दाउबां हांसो बायदि बायदि दं आरो।
ओ बेनि गेजेराव जोंहा मुंदांखासिन आसामनि जुनार जुनारानो जादों ओ थसेल' गंगोनां गान्दा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मै देर मैदेरनिफ्राय हाथाइओ मैदेरनि हाथाइखौ जोङो ओ गानग्रा गयनाफोर दानाय जायो होनना मिथियो आरो। ओ जोंनि मिथिंगायाव ओ दैमा दैसा दं बिनि गेजेराव आसामनि दैमा दैसा बिलोफोराव ओ गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायो आरो। आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय बेनो जाग्रा आदार आरो। ओ नोंथाङा हारिमु औ नोंथाङा बे मिथिंगानि सायाव ससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां?
हागोन मिथिंगाया दा जोंनिया बे दैज्लां बोथोराव बहा इसेबां बिदि सोमखोर नङा जोंनि लागो थिंगालि एसे बिलाइफोरा बबेबा बबेबा राननाय बबेबा बबेबा खिलिनाय बिब्दि जानानै दङ आरो दा।
लगाय मोनदेर जानानै दङ।
बबावबा बिलाइखौ राननाय नुदों बबावबा बिलाइखौ गोथां दों आरो दा। जोंनिथिंगालि जाय मिथिंगाया बेबायदि जानानै दङ। आरो दा दैज्लां बोथोरनि दुब्लि फोथारा गासैयावबो नाहरोब्ला दै दै नुहुरदों। खायफा खायफायावहाय गोजौ जायगायावहाय हा गोरान बा दै गैयैखौ जों नुनो मोनदों जोंनिथिंजाय। दंखल जाम्फैफोराव दै फैग्रा जाम्फैफोरा
अ।
मिथिंगानि थांलाय फैलाय हानथामेला जोंहा खाथि जायो नालाय राजा लामानि दा जोङो न'निफ्रायनो नुहुरो आरो न'नि बारिथिंनिफ्रायनो जोङो नाय थांलाय फैलाय मानसिफोरनि थांलाय फैलाय नुदों गोबां गारि मथर।
गारि गिदिर गिदिर गारि फिसा फिसा पार्सनेल गारि आरो बिदिनो टुरिस्ट गारि बैफोरबायदिनो गाव हारसिं बेक्तिगतानि खारदों।
बिदिनो मानसिफोरनि मावनाय दांनाय दुब्लि गेसेंहै बा बबे बा अबाक ज' ज' लोगो जानस्लोना माइ गायस्लायनायफोरजों। नुदों दे दा बेबायदि बार बाफ दाावसिन दाउला बिरनायखौ खम नुनो मोनदों बांसिनाव थानानै।
औ। औ।
बेखौ आंखौ नुनो मोनदों जाय आबनायजों जों खोनानानै मोजां मोनदों आरो। दा नोंथाङाबो एसे बुंबावदो। जोंनिथिं खालि
ओ जोंनि ओ मिथिंगायाव ओ जोंहा ओ माखासे दैमाफोर दङ दै बे दैनि दैनिफ्राय जोंहा मोब्लिब गोहोबो दिहुननो हायो होनना जों मिथिबावो।
औ।
जोङो ओ मिथिंगायाव गारि मटर सालायनो गोनां जायोब्ला बेफोरनि थाव पेट्रल डिजेल बेफोरखौ ओ जोंनि आसामावनो मोनो। जायो होनना जों मिथियो। जोंहा बुंना हायो जों सुबुं माहारिया मिथिंगायारियाव थायो। मिथिंगायाव थायो आरो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन लानसो थांनान दं। ओ बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो सुबुं माहारिया थांनानै थानो हाया होनना मिथिगोन। आरो जिब जुनार ओ जिब जुनारखौ जोङो फुथारब्ला आसामनि सुथुर होनना मिथियो जोङो।
औ।
जों बुंनो हाबावो जोंहा आसामाव जोबोद दैबाना जायो आरो बे दैबानाया जानायजों ओ गोबां सुबुंफोरा गुबुन फारसे थांनो गोनां जायो। जाहोनाव बिसोरनि बिसोरनि थाग्रा न' जायगाफोरा दैजों थेर बे थेर सुस्र लांजोबो आरो ओ बिदि जाथाया ओ आसामनि खना खनला जायगायाव जायो आरो
उम उम
ओ बिदि जाथायखौ माजुलि दैमा दिप बेफोर जायगायाव सरासनस्रायै जोंङो खोनाबाय थायो
औ औ
ओ बिदिनो जोंनि ओ मिथिंगा एबा आबहावायाव जोंहा बांग्रिंबो जायो सम सम बे बांग्रिंआबो सुबुंफोरखौ दुखुयो जेरैहाय न बां सोमावनानै गावस्रा होयो जाहोनाव सुबुंफोरा ओ नआव बायनानै एबा आघाद जायो खायगाफोरा थैनो गोनां जायो आरो खायफाफोरा आरो सरासनस्रायै जोंहा टाउननि एबा नोगोरनि नफोरखौ बांसिन गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंहा गामि ओनसोल ओनसोलनि सुबुंफोरनि न' बांखौ जोंङो बारायस एसे सेफायनायखौ जोंङो बारायसिन नुनो मोना मानोना गामि न'फोरा इसेबां बि दिं जाया आरो
उम बिब्दिब्ला जों दिनै गो गोबां रायज्लायबाय दोनथनोसै नामा होमबा खल
औ नोंथांजों ओ रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां बेखिनियावनो दोन्थनोसै
रायलायना मोजां मोनबाय औ दे